औ खोनादोंना? माथो खालामदों?
आङो जिरायनानै दङो।
ह ह
गरम खायनै आं फांखायाव जिरायनानै दङो।
अ एसे आदसा रायज्लायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन हागोन। आं दो नै गरम बोथोरखाय माने फांखा होनानै जिरायगासिनो दं।
जाखांबायबो नामा?
औ सोरबा सोरबा जाबाय आं दा जाथ'वाखै माने गरमखाय दसे फांखा होनानै थादो आरो दा। दा दसेनि उनाव जानोसै आं। नोंथाङालाय?
आंबो जाथ'वाखै माने संथ'वाखैनो जोंहा दासो रेडि खालामगासिनो आरो।
अ मा ओंख्रि संखो बायदि?
ओंख्रियाथ' जोंना दोनै माबा जागोन बिलाहि दावदै ओमफ्राय दहाय साननि ब्रयलार दंमोन ब्रयलारफ्रा जि जागोन।
अ बिनिफ्राय आजिखालि मा खालामगासिनो दं नोंलाय?
आथिखालाव आजिखालिथ' ओरैनो दङ नोंखौबो गोबाव मानि जाबाय लोगो मोनाखै आरो फनावबो रायज्लायनाय जायाखै बेनिखायनो दिोनै गोसोखांनानै हरनाय जाबाय आरो। उन्दयावसो औ
औ खामानिनाययाव बेसथ' थायो नालाय ओंखायनो हरनो हायाखै
औ
ओमफ्राय नोङो आजिखालि मा खामानि मावो ना बिदिनो माबाफोर मावबाय नामा?
आजिखालिथ' आङो माने थमाने ओरैनो बेखारनि माबायावनो गला दं होनजायो आरो। दा इसोरदि फोजोनाबो थाबाय आरो जबफोरबो नागिरदोंमोन दा जबफोरबो गैय बायदियानो जाहैबाय दा दाथ' ओरैनो बेखारनो होनजायो आरो नोंथाङालाय माथो खालामो आजिखालि?
गौमोन। लाइ आङो गोबाव मानि जाबायना खबर लालायैया। ओंखायनो आं बावना मोनफायो माने
आंथ' दा ओरैनो एम एखौ कमप्लिट खालामनानै दोनदों बेनि उनाव जोबो दा माने द्रप खालामना दोनबाय एम ए निफ्रायनो ओमफ्राय ओ बिदिनो जबनि प्लेनिं खालामगासिनोमोन दा जाथ'वाखै आरो उनावहाय लागै गै मा जायो मिथिया आरो
औ औ नों खोनादों मा डिपार्टमेन्टाव लादों नोंथां
आं बड' डिपार्टमेन्ट आनो
औ डिब्रुगराव ना माबायाव गुवाहाटि
खोनायाखै
दिब्रिगर ना गुवाहाटि
गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव
गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव ना बेसेबांसो गोबाव फरायहैयामोन नोंथाङा
गुवाहाटीयावथ' ओरैनो बोसोरनैल'सो जादों ओमफाय बि ए खौ आङो माबायाव खालामदोंमोन ओरै जोंनि जायगायावनो सनितपुरावनो खालामदोंमोन राङाफारा कलेजाव
अ नोंथां आ गोबाव मानि जों रायज्लायनो मोनैनि उनाव बावना थादों माने नोंथाङा राङा फारानिनसमोन ना औ
बावगारलायबाय नामा नोंथां थाङा होमबा आंखौ
नो मा होनो सारि बोसोर गोजोन जाबाय
ओं ओं
दिनैसो बोरै बा नाम्बार मोननानै
नोंथाङालाय माथो खालामदों आथिखालाव आजिखालि
आङो आंनाबो फरायनाया जोबबाय आं आंबो दा ओरैनो बेखार आंबो बिदिनो मा खासे माबा सोरखारि माबा मोनसे नायगिरगासिनो दं आरो
एसे फिसा खोना फैदों नोंथांनि रावखौ एसे गो सा होननो हागोन नामा
ओ ओय माने फांखा दंना फांखानि माबा हावाया फैगासिनो दं माने बेनिखायनो मोजां नोंथांनियाव क्लियारै सोदोबखौ खोनाहैयाखै खोमा आंनि बुंनायखौ
माने सोदोबखौ खोनादों माने एसे लासै खोनादों आरो एसे गोसा रायलायलाय
औ औ नंगौ नंगौ
औ मा खालामदों होनदों आं आजिखालि नों
आं आङो दा फरायनाय खौ दोनथ'नायनि उनाव आं दा ओरैनो दङ न'नि माखासे खामानिफोरखौ
उम्म उम्म बेसेबांसिमसो फरायखो नोंथाङालाय?
आंना दिप्ल'मा फरायनानै आं दोन थनाय जाबाय दिडप्ल'मा पलिटेकनिक फरायनानै दिप्ल'मा पलिटेकनिक फरायनानै आं दोनथ'नाय जाबाय।
मोजां खोनायाखै नोंथां।
आंङो दिप्ल'मा पलिटेकनि फरायनानै दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
अ मायावथो लादों दिडप्ल'माखौलाय?
आंङो माबायाव ब्रान्स आंना माबामोन नोंथां ओ मेकानिकमोन।
एसे गोसा रायज्लाय बा मोजां जागौमोन नामा नोंथां?
आ मेकानिकमोन।
मोजां खोनायाखै नोंथां।
आंना मेकानिकमोन नोंथां ब्रान्सआ मेकानिक।
अ एखायन्थ' माने अबेयाव अबेयाव लानायमोन होन्दों आं दि
आंनिया नै जोंनि धेमाजि सिमेन्ट सापरियावनो दङ मोन से पलिटेकनिक कलेज बेहायनो आंङो मुंखो थिसननानै फरायनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
ओ आतसा आतसा आतसा उम्म। न'फोरावलाय माबोरैथो दङ खबर सबर आदै मादै?
न'खराव जोंहा दा थिगानो मोजाङानो। गासैबो थिगानो दङ।
उम्म। सिगांसो आंनाबो बिदिनो थिग थागानो दङ दामानि
अ औ मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फोरमायलाय।
जेबो प्रब्लेम गैथ'वा दामानि न'खराव बिदिनो थिग थागानो दङ।
अ ओमफ्राय माबाफोर बुंदोंमोन नोंथाङा बुंफिनलाय।
अ बेखौनो बुंनो नागिरदोंमोन आरो आं ओन्दैयावसो ज' ज' बेरायनो मोनोमोन गिदिंनो मोनोमोन दा देरनानै गावनि खामानि होसो होसो गावस्रालांबाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो आंङो। लोगोबो मोनलायनाय जाला रायज्लायनायबो जाला दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव फिन खनसे रायज्लायफिननाय जादों मोजां नांदों आरो।
नोंगौ नोंथां उन्दै सम समाव बिदिनो लोगो मोनलायदोंमोन नाथाय फरायनाया बेलेग बेलेग जायोबा बिदि नो गावस्रा नांगौ जायो आरो दै नोंथां।
दा माथो प्लेनिं खालामदों?
आथ' प्लेनिंआ बिदिनो माखासे दा
एसे एसे गोसा रायज्लायबा मोजां मोनगौमोन नामाथाय नोंथाङा एसे माने लावदा गोदोलांगासिनो।
गुनग गोसाथ' रायज्लायदो नोंथां नै दा ओरैनो सानदों माने माखासे उनफ्राव मा जायो बेखौनो दा नाजागासिनो दं आरो आं नोंथां।
उम
औ खोनादों ना?
हो हो
खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ ओमफाय दा न'खराव बोरै? औ औ खोनादो खोनादो। दा न'खराव बोरै दं?
न'खराव दासादि इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङानो दङ दउबो बेमार आजार जाथ'वाखै बिदिनो थिग थाकनो सोलिगासिनो जबो।
अ ओमफ्राय नोंनि ओइ न'आ सोमखोरोमोननि खाथ थियावनो नामा?
बुजियासै?
नोंथांनि न'आ सोमखोरमोननि खाथियावनो नामा होनदों?
सोमखोरमोननि खाथि जाया आंना एसे जानगार जायो आरो।
सोमखोरखौ मिथियो दा सोमखोरखौ सिनायो?
सोमखोर बबे सासे सोमखोरखौबा बुंखो नोंबा?
एसे गोजौ गोसोम ना बियो मानसिया।
उम सावगारियाव नायबा सिनायनो हागौ।
नि रिपर्टबो खालामो खोमालै बियो।
मा खालामो?
निउसनि रिपर्टारबो खोमा बियो सोमखोरा।
अ आस्सा आसा आसा आसा बेखौ होनदोंना?
औ सिनायो दा?
माने मानसिखौलाय बेफोरबायदि निउस होगारनायावलाय नुदों मानसिखौ नुफेर-ओ-नुबाय थायो माने सिनायबाबो रायज्लायनाय जाया आरो।
अ
बबेखिनि मा जायगानि मा गामिनि बेखौ माने मोजाङै मिथि मिथिया आरो आङो। उ मानसिया। थ' जोंनि एरियानिनो राङा फारा एरियानिनो। आरो राङाफारा एरियानिबाबो आंना एसे जानगार जायो आरो।
नोंना टाउन ना एसे बिथोर र रजाव?
आंना टाउन माने ओरै माबायावसो गोल्लैयो आंना ओरै फालुफुं साइदआवसो गोलैयो
अ उ‌म उम।
रांङाफ्रायावनो थानाय जायो होमबाबो आं बांसिनानो ओंखायनो माने एसे सिनायो आरो उम। दा बाखि थिग दंना ओ ओ।
गरम जाया गरम जायाखै नामा नोंसोरथिं।
गरमाथ' बहुद गरमलै मा खालामनो आरो आरो उन्दुनाय जेब्ला उन्दुनाय टाइम जायो अब्ला लाइन थांना होयो बहुद प्रब्लेम गरमा
निफ्राय दिनै याव अखा हदोंमोन ना।
अखाथ' दा गैथ'वआ गैनायालाय दहाय फुङाव एसे दोमैलु दोमैल' थाइफ्रि हांदोंमोन नाथाय दा गैया। बार बारदों दा बुहुद मोजां बार बारदों। अ दहाय फुङाव एसे खोमसि खोमसि फ्रि फ्रि थायफ्रिदोंमोन होन्दों आं अखाखौ ओमफ्राय दा गैथवा! माने दा बार बारगासिनो गुसुनो मोजांनो बाहेरायाव बेहायनो जिरायनानै बार जागासिनो। नो आङो।
आंथ न सिङाव फांखा लानासो जिरायनानै दं।
ए। बिदिनो मालाबा लोगो हमलायनो प्लेनिं खालामदो
औ औ नंगौ नंगौ माब्लाबा सम मोनबा थांगोन दे।
उम। बावगारनाङा बेबायदिनो गोसोखांबाय थाबानो जाबाय सम सम। दे ना बिदिब्ला नों थां मालाबा सम मोनबा रायज्लाय खसिकोन
औ दे दे दे गोजोनथों गोजोनथों।